औ नोंथां।
नोंथाङा जोंनि सावरायनो गोनां आयदाखौ मिन्थिखाबाय ना? माने जोङो माने फोरबोनि सायाव रायलायगोन आरो
औ नोंथां।
फोरबोनि सायाव माने बर'फोरनि फोरबोआथ' जाहैबाय बैसागु दमासि बिदि नालाय ओमफ्राय दायो बैसागुनि सायाव रायलायनो आरो जोङो।
औ
बैसागु बोथोराव माने ना माबायदि फालियो बर'फोरनि बादैबा
जोंनि बैसागु बोथोरा मोसौ फार्स्टआव संख्रान्ति मोसौ थुखैयो गोखा गोखै जायो। गिदिरफोर आरो गिदिरफोर खौ मान होयो उनदैफोरखौ सनमान होयो।
नोंसिना नोंथां
बिसना माने बैसागु बोथोराव जोबबो एखेयानो जाखायो ओमफफ्राय बैसागु बोथोराव बर'फोरनि आंगो फोरबो नालाय बियो गिबिसिन फोरबो नालाय बैसागु जों बयबो रंजायो आरो बैसागुआवहाय दख'नानि फ्राय लानानै गानाय जोमनायनिफ्राय लानानै गोदान बिदि गोदान बोथोरजों गोरोबनानै जोङो बैसागुखौ रंजायो आरो बिदिनो खासे जाग्रा फास्ट फास्ट बैसागुआवथ' जोङो माने बोसोरनि जोब जायिनि सिगाङावहाय गोखा गोखै जानाय जायो आरो बिनिफ्रायनो मोसौ थुखैनाया मानायानो बैसागु जालांसिगोन
बोराय बुरिया मोसागोरो ना सेंग्रा सिख्लाया मोसागोरो नोंथां नोंसिना
जोंनियाहाय सेंग्रा सिख्ल फार्स्टआव गथ' गथ'फ्रा मोसाग्रोयो ओमफ्राय बेनि उनाव सेंग्रा सिख्लाया मोसासिगोन ओफ्राय जोबनायाव माबा जासिगोन आरो बोराय बुरैफ्रा नोंथां नोंसिनालाय?
जोंनाबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोसागोरो बिनि उनाव बोराय बुरैफ्रा मोसासिगोन ओमफ्रायो नोंसिना नोंथां सानबेसे फालियो।
जोंना फालिनायाथ' बांसिन सान साददिनालागै फालिनाय जायो खोमा फासआवहाय फार्स्टनियाव ओरैनो सनमान लानाय जासिगोन बेयावथ' मोसानाय जाया नालाय गिदेरखौ उनदैखौ सनमान लानाय जासिगोन। ओमफ्राय सेकेडआवहाय बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओंखारसिगोन साननै बोर सेंग्रा सिख्लाया ओंखारसिगोन आरो साननै ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाया साननै ओंखारनानै सारि थारिखनिफ्राय फास थारिख बोराय बुरै ओंखारसिगोन सय थारिख सा थारिखावहाय जोबनानै लास्टाव बिदिनो फार्टि जासिगोन आरो जोबसिगोन। बैसागु जोबस्रां
मा मा बेदर जायो ओमफ्राय नोंथांमोनहा?
जोंना बैसागु बो थोराव बांसिन ल केल दाव अमा इदि जायो आरो।
दा नोंथांमोनहा गाननायफ्रालाय माबायदि गानो बैसागु फोरबोआव लाय?
जोंना दख'ना गोमो बेदन आर'नाइ गोथां आर'नाइ गोजा लानानै मोसायो रंजायो बोराइ बोराइफोरा गामसा गस्ला आर'नाइनि खद लानानै ओंखारो ज' ज'
ओमफ्राय बैसागु बोथोराव मा मा बिबाराब आरो नोंथाङा मिनथियो ना?
हेलौ नोंथां खोनायाखैमोन आं।
खोनाबाय।
दायो खोनाबाय नोंथां।
ओरैनो बैसागु बोथोराव मा मा बिबारा बारो? खर' बैसागु बोथोराव लाग्रा खर'नि बिबारखौ मा होननानै बुङो नोंसोरनिथिं नोंथां?
खप'फुल
ओमफ्राय।
आङो बे खप' फुलखौल' मिथियो नोंथां।
अ
नोंथाङालाय मा मा खर'आव लानानै मोसायो।
उम गंगोना लायो ओमफ्राय खफ'फुल लायो गोबां आरो। ओमफ्राय बैसागुयाव दामग्रा आग जुफोरखौ नोंथां मोनथिं मा मा मुंजों मिथिनो मोननाय जायो।
खाम सेरजा सिफुं गरखा जाबस्रिं जथा लानानै रंजायो। नोंथांमोना
जोंथिंबो बिदिनो गरखा बुं सेरजा हारमनियाम दामा आरो जोंना बिदि मोसायो। ओमफ्राय नोंथाङा बैसागु बोथोराव मोसानाय समाव गाननाय दख'नाखौ गलानिफ्राय बायनानै गानो ना न'आव दानायखौनो गानो।
आङो न'आव थ' दानाय जाया नोंथां गलानिफ्रायनो बायनानै गानो। नोंथाङा
जोंहा बांसिन न'आवनो दानाय जायो न'निफ्रायनो गाननाय जायो। गलानिफ्राय बायनाय खम जायो आरो। माय न'आव दानायफोरनि जिया बेलेग जायोना ओंखायनो।
हेलौ नोंथां आं खोनायासैमोन। दायो खोनाबाय नोंथां।
माने जों थिंजाय इदि दखना दखनाफोरखौ गेदेरनो मान होनो ओन्दैनो मान होनो था खाय न'आवनो दानाय जायो। ओंखायनो न'आव दानायखौनो गाननानै जोङो बै सागु बोथोरा मोसानो थाङो आरो।
औ नोंथां।
उम
नोंथाङा बैसागु मोसानानै माबायदि मोजां मोनो?
बैसागु मोसानानै मोजां मोनो गोसोखौ मानोना बोसोराव गिबि बिसोरनि खेबसेल' फोरबो फैनो बोसोराव खेबसेल' फैनाय जायो नालाय बे फोरबोआ बेनिखायनो मोजां मोनो। नोंथाङालाय माबायदि मोनो बैसागु मोसानानैलाय?
जोबोद मोजां मोनो आंबो नों थां।
उम बै नोंथांमोना बैसागु बोथोराव बर'फोरनि मा मा ओंख्रि संनानै जायो?
उम जेरै लाफा सायख' ओमफाय सिब्रु नल' न'नि दाउ गोखा गोखै खांनानै ज' लगायनानै जायो आरो अनला दाउ अमा बेदर आलु जायो नोंथां।
ओमफाय बै नोंथाङा बैसागु बोथोराव गिदिरफोरनो मा न होनो मानो होननानै न'खाथिफोरावहाय सनमान लानो थाङो ना थाङा?
थाङो नोंथां बोर लायो बोसोर गोदाननि।
ओं आलासिफोरा जाहैगोन ना‌ जाहैया नोंथाङालाय बै सागु फोरबोआवलाय
गामिनि रंजानाय बाजानाय जोब्बा जाहोयो नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो थाङो इदिनो जोब्बाथाय बैसागुआव मोसानाय जोब्बाथाय जोबैनि सिगाङावबो थाङो।
औ नोंथां।
उम। बैसागु नोंथांमोनहा बैसागु मोसाबाय थानाय समाव सेंग्रा सिख्लानाव जाग्रा मुवाफोर होयो ना जाग्रा मुवाफोर होआलासिनो ओरैनो थाङो थांनो होयो मोसाखांनानै?
जाग्रा मुवाफोर बिदिनो थान्दाफोर लायनानै लोंहोहरो नोंथांमोनहा थोस
सिना बिदिनो बुत साना लगायनासो जाहोयो जाहाथे माने मोसाखांनानै मेंनायफोर देहाखौ लाबाथाय थाबायनो खस्थ' जायो ना माने एसे एनारजि मोनथों होननानै बेफोरबायदि मुवाखौ जाहोनो हा
औ नोंथां
आरो बिख नोंथांमोना बैसागु बोथोराव बोसा बर'फोरनि लोंग्रा मुवाफोरखौ लोंहोयो नामा
औ नोंथां लोंहोहरो
उम बर'फोरनि नेम नालाय
नोंथाङाबो लोङो नामा
आंथ' लोंनाय जाया बिदि बैसागु बोथोराव माबा गामिफोरनि बोराय बुरैफोर फैबा सोरबा लोंनो होनबाथाय लोंनो फैबाथाय होयो बिसोरनो न'आव संनानै दोननायखौनो
औ नोंथां नोंथाङा बैसागो बो थोराव मा बेदरखौ साबसिन मोजां मोनो जानो
आं सागु बोथोरा अमा बेदरखौनो साबसिन जानो मोजां मोनो
अमा बिखा अमा बिथै अबे मोनसेखौ
बोदोम खौसो मोजां मोनो आङो
अ नोंथां
नोंथाङालाय
आङो बांसिन बिखा बिथैखो मोजां मोनो नोंथां
नोंथांमोना रंजानाय समाव खुगा मेथाइजों मोसायो ओना
जोंहा मो जोंनिया बैसागु बोथोराव मोसानाय समाव खुगा मेथाइजोंनो मोसायो मानो होनोब्ला खुगा मेथाइआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखायनो जों खुगा मेथाइजों मोसायो ओमफ्राय बिदि मिउजिजों मोसाबाथाय जोबनो मोसायो आरो मिउजिजोंहाय नोंथांमोनालाय
जोंनाबो बिदिनो नोंथां खुगा मेथाइजोंनो मोसायो
उम नोंथां दायोथ' जोंनि रालायनायस एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन
औ दे नोंथां